हेल' नोंथां औ खोनादों नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा गावनि नोंथाङा गावनि बेसेन गोसा सम। खौ आंनो दसे होनो हागोन नामा।
औ हागोन थारैनो।
औ। नोंथांखौ आं फन खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे गोनां आयदानि सायाव सावरायनो नागिरदोंमोन। बे आयदायानो जाहैबाय।
औ।
आबाद मावनाय जे जों माबादिहाय आबाद मावो।
औ। दा ओ नों नोंथाङा एसे फोरमायना होग्रोनो हागोन नामा अननानै आबाद मावनायनि बागै
औ औ हागोन हागोन जों माने आबाद। खौ माबादिहाय मावो जों दा नुनो मोनोदि। आबादखौ आथिखालाव गोबां। माने बिगियान आदबजों मावनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ।
गोदो गोदाय एसेबां ओ बिदि ओ बेफोरबायदि। बिगियानारि आदबजों जों मावनायखौ नुनो मोनामोन। जायनि जाहोनाव जों नांगौ बायदि फिथाइखौ मोननो हायामोन।
औ।
ओ गोदो गोदाय जोंना माने। ओ जा आबाद मावो बैफोराव जोङो। ओ रासायनिक हासारफोरखौ जों बाहायामोन। आथिखालाव जों बेफोरबायदि रासायनिक हासारफोरखौ बाहायनानै गोबां माने। मोननांगौ बायदि फिथाइखौ जों मोननो हादों। आरो जों नुनो मोनदोंदि आथिखालाव माने मा होनो मोसौ। जा मोसौफोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनला आरो। जोङो मा होनो। मेसिन जेरैब जेरैहाय जों ट्रेक्टर बायदिफोरजों आबादखौ मावनाय। बेखौ नुनो मोनदों जायनि सम जायनि जाहोनाव। बैफोर ट्रेक्टरफोरजों जों माने जा। सम लायोमोन हाल एवनानै। बेनिफ्राय जों माने समखौ एसे माबानो हादों आरो खमायनो हादों। जायनि जाहोनाव जोंना माने टाइमा एसे। ओ लाब जादों। आरो जों नुनो मोनोदि बर' हारिनिफोरा गोबाङानो माने रां आरजिनो थाखाय माने आबाद मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ।
बैफोर आबादखौनो जोंना बर' हारिनिफोरा मावनानै गावनि न'खर एबा गावनि फिसि फिसायफोरखौ माने। रायजो माने मोजाङै ज' ज' रायजो खुंबोदों नङा होमबा नोंथां।
नंगौ।
बैफोर माने आबाद मावनानै जोंना बर' हारिनि। माने गोबां सुबुङा माने गावनि ओ मा होनो। न'खरखौ सोलिनायजों लोगोसे माने गावनि जा। माने आबाद मावनानै सिनायथि मोननो हादों। ओ जे बियो गोबां मोजाङै आबाद मावो आरो। बोरैहाय माने मोजां मानसि बेफोरनि सायाव मोनसे माने सिनायथि मोननो हादों नङा होमबा नोंथां। जोंना दा माने आबादाव माने माबादिहाय जोंना सुबुंफोरा गावनि समखौ माने दैदेननानै गाव माने मोजाङै आबाद मावलांदों आरो जों नुनो मोनदि माने मोजां माने फिसानिफ्राय जोङो जेरैहाय मानसिफोरखौ जों फिसानिफ्राय माने मोजाङै फेदेरबोयो थिग बेफोरबादिनो जों बै आबादखौबो जों गिबिनिफ्रायनो मोजाङै मावनो नांगौ नङा होमबा नोंथां। जेरैहाय जों फिसाफोरखौ मोजाङै माने ओ खांबोआब्ला जोंना बै फिसाफोरा गाज्रि लामाथिं थाङो थिग बेफोरबादिनो आबादाबो जोंना जुदि मोजाङै फिसानिफ्राय जोथोन लायाबा बै आबादखौ जोङो मोननांगौ बायदि फिथाइ एबा माने फसलफोरखौ जों मोननो हाया नङा होमबा नोंथां।
औ
आरो जों माने बैफोर आबाद मावनायाव जों माबादिहाय माने गाव माने दै एबा बायदिसिना रोखोमनि हासार बाय बेफोरखौ जोङो सम सम होनो नांगौ नङा होमबा नोंथां।
औ
अब्लासो जोङो बैफोर आबादनि फिथाइफोरखौ मोजाङै मोननो हायो। आरो माने गुबुन गुबुन बो थोराव गुबुन गुबुन रोखोमनि आबाद मावनाय जायो। जेरैहाय गोलोम बोथोराव एबा दैज्लां बोथोराव जोंना माइ आबादखौ आइ माइ आबाद मावनायखौ जों नुनो मोनो। आरो मेसें बोथोरफोराव जोंना जेरैहाय दि लेस्रा बैफोर माने आबादखौ मावनाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ
आरो जों माने जोंना खायसे माने सुबुंफोरा माने आबादजोंनो माने न'खरखौ सालायबोदों। आरो जोंना बेफोरबादिनो सुबुंफोरा जोंनि आसाम हादोरनि गोबाङानो माने आबाद मावनानै गावनि जिउखौ मोजाङै एबा स्रां लाखिलांदों। नोंथाङाबो आंनो माने आबाद मावनायनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
थारैनो हागोन ओ बर'फोरनि आबादा बर' हारिनि गाहाय जिउ राहा आरो ओ बै आबादा थांनानै थानो थाखाय ओ जोंनिया मोनसे मा ओ खरं जानाय गाहाय खामानि दा बर'फोरनि गेजेराव आबाद खालामनायनि थाखाय गाव हारिमु एबा खान्थिफोर दंखायो। दा बर'फोरनि बायदिसिना बर'फोर गुबुन गुबुन खौ आं एसे ओ ओ बुंगोन जोंनिया मा गाहाय फसल दा गाहाय फसला जोंहा मा माइया बर'फोरनि बा बायदिसिना बर'फोरल' नङा ओ बेफोरो माइआ गाहाय फसलखा दा जोंहा आरो बाव माइ आरो बेफोर माइखौ माने मा आबाद खालामो। बा बेसर द गारां मा मेसेंफोराव बा जोङो मा ओ मुला, फान्थाव, आलु बा बेफोर मा आबाद मावनायनि माखासे खान्थिफोर दङ बा जा सिगांग्रो हाल एवग्रोनांगोन बा मा बा बायदिसिना मोजां हालेवनांगोन बाखां होननाय होनना बुङोब्ला जोङो मा ओ दैखौ लाबोनांगौ जोंनाथ' दैनि गोनां जाखागोन नङा होमब्ला बेनिखायनो जोङो दंग' एबा नालानिफ्राय बेफोर नाला खाथिजों दैखौ लाबोनांगोन। गायनायनि माखासे नियम बा माइ गायनाय होनना बुङोब्ला जोंहा मा जोङो मा रौवा होनाय बा रौवा रोनाय खान्थि होनना बुङो। दा जोंहा बैसागो बैसागो होनना बुङोब्ला आबाद जागायनाय सम आरो मोसौफोर खौ सिबिनो बैसागुखौ फालियो आरो जोंहा बेनि गेजेरजों दङो मा मागो दमासि बा माइ आबादखौ न'आव साबायखर होनो बे फोरबोखौ फालियो। बा बेखौ जोङो मा गामिनि मानसिफ्रा आबादनि खामानियाव जयै हेफ हेफाजाब होलायनानै जोङो मा आबाद खामानिखौ मोजाङै मावनांगौ।
बि
ओ गोनांथिफोरबो खान्थिफोरबो दङ। दा मा आबाद मावनायनि रोखोमफोर थायो दा मा माइसालि आबाद बा माइसालि आबाद आबादखौ हायो नेबा समनो हायो दोनथुमनानै मावनाय बे